नोंथाङा मा खालामदों
ङो ओरैनो जिरायना दंथ'यो नोंथां
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
जोंहा ओ ब्रयलारजों आलुसोमोन नोंथां औ नोंथाङा मा खालामनाय दं
आंबो दङ ओरैनो
औ ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङा
औ जाखांबाय
औ
ओहो आङो नोंथांजों फंसे खोथा रायज्लायनो होननासो हरदोंमोन
औ औ सावराय जागोन नोंथां
औ जोङो दाउ अमा फिसिनानै माबायदि मुलाम्फा जायो जे फोरमायना होब्ला जागौमोन नोंथाङा
नंगौ औ ओ दाउ अमा फिसिनाय ओ बुङोब्ला बुंनो थाङोबा जोंना ओ एरै बायदिना ओ दाउ अमाखौथ' जोंना गोदोनिफ्रायनो माने ओ फिसिबोनायखौ जों जोङो नुनो मोनो
अह
ओ जोंना गोदोनि दिनावहाय बांसिनानो जोंना बर' सुबुंफोरखौ ओ दाउ अमा बोरमा ओ बिफोरबादि लानानै माने बांसिन माने न'खरखौ सालायलांनाय जे जोङो नुनो मोनो मोन आरो ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोंना बर' सुबुंआल' नङा गु गुबुन हारिफ्राबो ओ जोंनि बर' सुबुंखौ नुनानै गुबुन हारिफ्राबो माने सोलोंबाय आ आरो जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्राय माने ओ दाउ अमा फिसिनानैबो माने ओ रां मोनो होननानै माने बिसोरबो मिथिबाय ओ बिदिनो बिसोरबो मोनथिनानै बा दाउ अमा फिसिनानै रां मोननानै जोङो बेजोंनो माने न'खरखौ सालायलांनो हायो ओरै होननानै माने बिसोरबो मिथिबाय आरो नोंथां जेबो मोनथिनायखाय माने बेफोरबायदि दाउ अमा लाग्रा जाबाय बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन हारि फ्राबो लाग्रा जाबाय आरो दाउ अमाफोरखौ माने फिसिग्रा जाबाय आरो। ओ जोंना माने ओ गंसे न'खराव माने जेरै बिसना ओ
जानाय लोंनायनि एबा गथ'फोरनो लेखा फरायनायनि गोबां आरो नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां
ओ जेरै ओ सासे ओ फरायसानो जोंहा ओ बिमा बिफाया गोबां ओ बिदिनो गाननाय जोमनायनि। फ्राय बिदिनो लेखा होनायनिफ्राय माने गोबां खरसा नांगौ जायो ओ बेनिखायनो जों। ना ओ। गंसे न'खरावहाय जेरै दाउ अमा बोरमा फिसियोब्ला जोंना ओ। गोबां मुलाम्फा जायो जेरै जोङो बे दाउ अमा बोरमाखौ माने जोङो ओ फान। फिनानै माने फाननानै जोङो ओ रां मोनो जेरै।
बे रां मोनबोनायखौनो माने जोङो न'खरावहाय नांगौ जानाय माबाफोर मुवा बेसाद। जेरै थाव संख्रि बा जानाय लोंनाय। नि ओ जेरै ओ साबिलाइ बेफोर गैयाब्ला बेफोर गैयाब्ला जोङो बै दावफनानै मोननाय फैसाखौ माने जोङो फैसाजोंनो माने लानानै फैनो हायो आरो। जरै ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ दाउफोरखो ओ माने न'नि आदारजोंल' माने फेदेरनायखौ जों नुनो मोना। ओ माने जोंना दाउनि दानाखौ माने जोंना गलाफोरनिफ्राय बा नास्सारिफोरनि। फाय लाना‌ फैनानै जोङो दाउनो जाहोनानै दाउखौ माने गिदिर । खालामनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो ओ जेरै ओ। अमा अमानाबो माने बिदिनो गुन्दैनि अनगायैबो बा अखेनि अनगायैबो। माने गुबुन मोनसे माने ओ दाना दोङो आरो। माने बिसिनाबो ओ औ गलाफोरनिफ्राय माने बायनानै लाबोनानै जोङो। ओ बै अमानो जाहैयोब्ला एबा ओ जोङो आदारजों लगायनानै होयोब्ला। जोंना अमाया माने फुस्ता मोजां सि। मोजां जाबोयो आरो माने देरखांनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो।
जोंना ओ फाननानै एबा ओ बे दानाखौ होनानै माने थाबनो गिदिर जायोब्ला ओ समानि फाननो हायो आरो जेरै फानोब्ला जोंहा अमानि दामा दं आथिखालाव गोबां नङा होमब्ला नोंथां ओ गोबांनि सायाव गोबां माने ओ बारायलांगासिनो अमानि दामाहाय जेरै बुंनो थाङोबा ओ मासे अमा । अमा फानब्ला जों मासे अमायावनो गोबां रां मोननो हायो
जोङो आरो बिदिनो। ओ दाउ दाउनिफ्रायबो जोङो गोबां फिसा मोननो हायो जेरै दाउ मासे बिमा लायोब्ला। मानो जोंड़ो बिदिनो माजिनै-माजिथाम बिदि फिसा मोनो बे फिसाखौ माने गेदेर खा खालामनानै फानफिनोब्ला जोंहा रां मोनो। जेरै अमानि खेथ्रआवबो माने अमायाबो माने जोंना मासे बिमायानो मा जिनै, मा जिथाम, बा मा जिब्रै, बिदि बिदियाव लासो माने फिसा होयो आरो। बे फिसा होनायखौनो माने जोङो गिदिर खालामनानै फानोब्ला रां मोननायजों माने गोबां सुबिदा जायो आरो नोंथां। जेरै न' सामलायनायाव जेरै गथ' -गथाइ फोरोंनायाव रां नांगोन जानायखौ रांआनि रांखावरिनि आंखाल जानायखौ माने बेफोरजोंनो सुफुंनानै जोंनि बर' न'खरफोरा दासिमबो जोंना सिबिदिनो सोलिबोगासिनो आरो नोंथां। अ अमाखौथ' जोंना जोंनि बर' खाल' माने फिसि बे नङा गुबुन हारिफ्राबो माने ओ फिसिग्रा जाबाय आरो बे अमाखौहाय बिदिनो माने जोंना न'आव फिसिनायनि अनगायैबो माने ओ फाराम बियो जै फार्म बानायोब्ला जोंहा माने दाउफोरा आलाय -सिलाय जाया ओ जेरै बिसना न'आव जोंना हेगारनानै होयोब्ला दाउफोरा आलाय- सिलाय जाना गोमालाबायो। नाथाय फारम बानायनानै जोङो ओ दाउफोरखौ मोनसे जायगायाव दोनब्ला बा अमाफोरखौ मोनसे जायगायाव दोनब्ला जोंना माने जेबो माने जेंथिंबो गाज्रि जाया। एबा खिफोरा आलाय- सिलाय जाया जेरै हाखर जिंफोराव नायनानै बा हाखर फाराफोराव नायनानै जोङो ओ बे अमानि गन्द्रा माने लुनाय जायो गावनि सुबिदा बायदि बिनिफ्राय ओ बै अमानि खिखौ जोङो सुुराना हरग्रा बे अमानि खिया ओ ओ हाखराव गोग्लैनानै हाखरनि नाफोरा जानानै माने बिसोरबो माने थाबनो गिदिर जायो बेनिखायनो जों जोंना ओ सुबुं माहारिफ्रा माने ओ मुलाम्फाखौ नायनानै बा गावनि आइदियाखौ नाय -नानै बेफोरबायदि बानायना दोङो आरो
औ।
ओ जोंना जेरै ब्रयलार बे ब्रयलारखौबो जोंना फार्म बानायो। ओ जेरै ब्रयलार बुंनो थाङोब्ला जोंनो सोरांनि -सोराङाव दोननांगौ मानो होनबा ब्रयलारा -ब्रयलारहा ओ सोरांनि माने गुदुंजोंसो बा मोब्लिबनि दाहारजोंसो माने थाबनो जाना जायो जेरै जोंना गोजा -गोजा लाइथ जोंनायखौ ब्रयलारनि फारमावहाय होना लागायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। ब्रयलारनिफ्रायबो जोङो गोबां बिदै मोननो हायो बे बिदैखौ माने फिफिननो हायो बिदिनो ओ दाउनि बेफार जेथिंबो मुलाम्फा दं। ओ नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय बिदिनो ओ दाउ बेफार फालांगि खालामनाय बा दाउखौ माबायदि गेदेर खालामो फेदेरो बेनि बागै एसे फोरमायनो हो
जोंथ' दा दाउफोरखौ लानानै जोबोद मुलाम्फा जायो। ओ गोबां जुदि दाउखौ लानो हायोब्ला ओ गोबाङानो रां हायो जों बिदिनो जों औ जों मोनसे समाव दाउफोरखौ लायोब्लाबो मोनसे समाव जोंना लस जायो बिदिनो ओ दाउ बेमार जाहैयो बांसिनानो गोजां बोथोर ओ गोजां बोथोराव जोंना दाउफोरा बेमार फैयो बिदिनो औ बिदिनो जों दाउफोरखौ जोथोन लानांगोन ओ से जायगायावनो मोजाङै दोननो हानांगोन। बिदिनो मोजाङै जुदि जोथोन लानो हायोब्ला जोङो ओ मुलाम्फा जायो आरो बां- बांसिन रां मोननो हायो ।औ। बिदिनो बिदि जुदि जों मोजाङै जोथोन लायालासेनो दोनोब्ला दाउफोरा गासिबो थै नानै जोङो लस जाहैयो बिदिनो जोङो दाउफोरखौ मोजाङै लाखिनो हायोब्ला मुलाम्फा जायो बिदिनो जेरै हांसोफोरा बो सम सम बेमार जायो बिदिनो समाव मोजाङैनो जायो बिदिनो न'खरफोरखौ माब्लाबा मा ब्लाबा खैफोदाव खोख्लैयो आरो बिसोरो जोबोद लस जालाङो आरो माब्लाबा समाव बिदिनो गोबाङानो मुलाम्फा बो जायो जुदि दाउफोरा मोजाङै थांना थायोब्ला मोजाङै जुदि मोजाङै जुदि जोङो फोथांना लाखिनो हायोबा फिसानिफ्रायनो न'फोर खौ जोङो दोनग्रा सालिफोरखौ मोजाङै लुना दोननो हायोब्ला जोङो गोबां रां मोननो हायो बेफोरजोंनो जोंनि जानाय लोंनाय फरायनाय खर सा गाननाय जोमनाय गासैखौबो जोङो बिनि रांजोंनो लानो हायो
उम
दा बुंनो थाङोब्ला जों अमा अमा बुं बुङोबाथ' गोबाङानो रां मोनो
औ
जोङो अमा फिसिनो हायोब्लाथ' गोबां मोननो हा यो जोङो बा रोजा द' रोजा जि रोजा बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो दानि जुगावथ' गोबाङानो दाउ अमा फिसिनानैनो जों जायो बायदि न'खरफोराव जुदि साख्रि बाख्रि गैयाब्ला जोंनि न'खराव बिदिनो दाउ अमा बोरमा लानानै गोबाङानो दावगानोबो दावगानो हालांग्राबो जाबाय औ बिदिनो बुजिग्राबो जाबाय जों गोबाङानो दानिया बिदिनो आरजिनानै गोरोंबो जाहैबाय बिदिनो फरायनायफोरावबो जोबोद हेफाजाब होयो दाउ अमानि रांफोरा औ नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंनां जोंना समाबो जाबाय नालाय दोनदो नोंथां ओ
बिदिब्ला
औ जागोन औ उनाव लोगो मोनगोन नोंथां